औ
खोनाबाय
खोनाबाय खोनाबाय
मा खालामदों
आङो दासो ओंख्रि ओंखाम संनानै जानानै जिरायनानै दं
मा ओंख्रि
जोंना माबा टमेट' उननायजों ना
टमेट' उनाय माखौ होनो टमेट' उननाय?
टमेट'खौहाय माने ओ बे टमे थ' पियास ओमफ्राय बानलु बेबायदिनानै ए उननानै मिक्साराव उनानै बेखौहाय मोजाङै माने जेरै बेंगलिफ्रा जायोना बेबायदि । खौहाय उननानै माने झल बानायनाय आरोखि । टमेट' उननानै नाखौ गार संबाय
टमेट' जल
टमेट' झल
टमेट' जल होनो नामा?
टमेट' जझलथ' नंला बेखौहाय माने बेखौ मिक्सार खालामनानै आमथा आमथा सङो संबाय आरो झल नंला बेखौ मसालाजोंहाय
टमेट' टमेट' थप
औ
नोंसिनि बर'आव मा होनो
बर'आवथ' बिदि संला बियो बेंगलिफोरनि संनाय स्टाइल आलादा जोंनि बर'फ्रा बिदि सङाना मिक्सारावहाय होनानै बा उननानै मसाला होनानै थ बियो बेंगलिफ्रासो बांसिन जायो आरो बेबायदि रेसिपिखौहाय
बेंगलि सटाइल
बेंगलि स्टाइल औ समनि गेजेराव गोथाव जायो समनि गेजेराव मा आलादा आलादा ओ थाइपनि जोङो जानांगौ जायो ना लुबैयो ।
उम
ओमफाय बिदियावनो बिदि दिनैहाय माबा मोनसे गोदान रेसिपि ट्राय खालामसै होननानै बेखौ संनाय जादों आरो ।
आच्छा। ओमफ्राय अनला ओंख्रि संनो रोङोना रोङा नोंलाय? हेलौ । खोनाबाय? हेलौ हेलौ । हेलौ हेलौ हेलौ। खोनायाखै?
दासो खोनाबाय ।
ए अनला ओंख्रि स अनला ओंख्रि संनो रोङोना रोङा होनदां?
अनला ओंख्रि संनो रोङा ।
नोङो रोङोना रोङा?
आङो अनला ओंख्रि संनो रोङा ।
नोंगौ अनला ओंख्रि संनो रोङि जाखो?
आं अनला ओंख्रि संफेराखै मानोना ओ ट्राइ खालामाखै बे रेसिपिखौ ओंखायनो ।
नारजि ओंख्रि संनो‌ रोङोना रोङा?
रोङा खिन्थु ट्राइ खालामनो हायो ।
दालि ओंख्रि संनो रोङोना रोङा?
दालि ओंख्रिखौ संनो रोंगौ ।
मारै मारै सङो दालि ओंख्रिखौलाय?
दालि ओंख्रिखौहाय आंनि स्टाइलावहाय आं सङो समनि गेजेराव रुनानै सङो सम नि गेजेराव डाइरेक्ट फ्राइ खालामो
उम।
फ्रेन्स बेबो रेसिपि दङ थ बेबायदि ट्राय खालामो आरो गोदान गोदान रेसिपि
उम।
बेबायदि जानो लुबैबानो आलादा आलादा रेसिपि ट्राय खालामो । जोङो दालजोंबो बे अनेक रोखमनि खायद बानायनो हायोना ।
लोगोसे मा मा खायद बानायबा?
ओ । कार्बिफ्रा जेरैहाय दालियावहाय बिसोरो मिक्स भेजितेबोलखौ होनानै बिसोरो सङो आरोखि । बे कार्बि स्टाइलनि जाहैबाय आरो ना बेबायदिनो खिसिरि सं नो हायो ओ बिदिनो गोबांथार आइतोमस फोरखौ जोङो दालिजों बानायनो हायो पकराबो बानायनो हायो । बेबायदिनो बे माने जानो लुबैनायनि हिसाबै मालाबा । ओ जोङो जानो लुबैयो बिनि हिसाबै जोङो बानायनाय जायो आरो ट्राइ खालामनो हायो आरो ओम आरो दाथ इउटुबनि अनलाइन नि जामाना ना दा जोङो जिखुनु जोङो रेसिपिखौहाय जोङो जानो लुबैब्लानो जोङो अनलाइनावहाय जोङो इउटुबाव थांब्लानो जोङो । मोननो हायो ।
उम
थ बेबायदिनो।
दा बेजों लोगोसे ओ मा मा बाथोन। जाफादेरब्ला मोजां
दालिजों लोगोसे धनिया फुदिना बाथोन जानो हायो।
ओमफाय।
जोंनि देहानि थाखाय मोजां टेस्टनि थाखायबो मोजां सवादावबो मोजां। पुदिनाया औ
ओ
आरो पुदिनाना गोबांथार माने हेल्थ बेनिफिटस दंङ। जोङो पुदिना जायोब्ला बिदिनो ओ माखासे ओ इउ न बे उदैनि प्रब्लेमफ्रा बे गेस जानायफोर बा माबा स्वाद मोनैफोर बेबो गासैबो मोजां जायो आरो। बाराथ' मोनथिया नो जोङो बेनिफिटसखौ जोङो जुदि अनलाइनाव नायोब्ला जों नुनो मोनो। गोबांथार बेनिफिटस दंङ। नोंङो फुदिना बाथोन जाफेराखै नामा?
आंङो पुदिना बाथोनखौ बुहुद खम जानाय जायो जानाय फ्राय जानायानो जानायानो जाया। मानो होनब्ला पुदिना मैगंबो गैया नालाय। नोंसिनाव दंङ पुदिना मैगं। हेलौ हेलौ हेलौ हेलौ हेलौ हेलौ खोनायाखै नामा? हेलौ